नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि
औ नोंथां नोंथांजों मोनसे गोनां खोथा बाथ्रा रायज्लायनो होन नोंथांनिसिम आं
औ दंनायाथ' दं दा ओरैनो दं नोंथाङा मानि सा
औ आं बि दिनो फोरोंगिरि आरो फरायसानि जे जोंनि समाजाव बिफाव होयो बा जोंनि समाजाव माबायदि गोहोम खोख्लैयो बेनि सोमोन्दै नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां औ दा नोंथाङा बेनिनो फरायसाफोरा बा जोंनि जिउआव माबायदि गोनांथि एबा जोंनि इयुनाव
औ जागोन नोंथां खोनासंदो होमबा। फोरोंगिरि होननानै जों बु ङोब्ला मा होनो सासे मा होनो फरायसालिनि फोरोंगिरिखौ जों साया एबा गुबुन मोनसे फोरोंगिरि जेनेबा नों फरायसालिनिबो जानो हागौ नङाबा माबा मोनसेनि आयदानि सायाव फोरोंनाय जानो हागौ जों बेखौनो मा होनो फोरोंगिरि होननानै बुंनाय जादों फोरोंगिरि खालि मानि बे स्कुलाव फोरोंनाय फोरोंगिरिखौल' फोरोंगिरि होना खिन्थु जोङो गिबियावनो जोङो माखौ फोरोंगिरि होननानै बुंनो हागोन होनबा जोङो जोंनि बिमा बिफा बेबो जोंनि गिबिसिन फोरोंगुरु नैथि फोरोंगुरुया जाहैबाय जोंनि ओ फरायसालिनि फोरोंगुरु बैफोरनि बिफावा जोंनि समाजाव एबा सासे गथ'नि सासे गथ'नि जिउ दानायाव माबायदि गोहोम खोख्लैदों बेनि सोमोन्दै नोंथांनिसिम फोरमायनो ओम सानदों बेनो। दि सासे फरायसालिया एबा सासे सोलोंसाया सासे मास्टारनि एबा सा जे मास्टारनि थिननाय लेखा एबा माबा मोनसे खोन्थानाय एबा बिनि आ बा आखल आखु फाव फेसन बैफोरखौ मा होनदों बियो सोलोंनानै लानो हायो जाय मा होनो बियो गावनि इउन जिउआव गावनि इयुन जिउ दाफुंनायाव मदद खालामो जेरै आं बिदिन्थि हिसाबै लानो हागोन जे जे सासे फोरोंगिरिया गावनि सोलोंथाइनि मोननाय जे गुन बेखौ बियो फरायसाफोरनि सिगाङाव खोन्थानाय जेनेबा ओ आङो मोजांखौनो होननोसै जेनेबा मोजांनि फारसेखौ मोजांनि फारसेखौ बुंनो थाङोब्ला जेनेबा सासे ओ फोरोंगिरिया सासे फरायसानो मोनसे मोजां गुन होनो थाखाय जोङो बिनि माखासे मोजां मोजां ओ बिथोन होनांगोन फरायनायाव गोसो थुलुंगाखां होनो नांगोन लोगोफोरजों माबायदि रायलायनांगौ लोगोफोरजों माबायदि थानांगौ सोर गिदिरफोरजों माबायदि फिननाय होनांगौ फोरोंगिरिजों माबायदि रायलायनांगौ आरो फोरोंगिरिनो माबायदि मान मान सनमान बावनांगौ बेफोरनि सो‌ मोन्दैयै सासे फोरोंगिरिया मा होनो बेखौ फोरोंलांनो हायो आरोना जोङो मा होनो बेखौ जोङो इंराजियाव फरमेल इडुकेसन होननानै बुंनाय जादों आरोना फरमेल इडुकेसन होननानै बुंनाया जाहैबाय जों फोरोंगिरि फोरोंनाय जेरै बेहा मोनसे थिखानाय सम दं आरो जाय थिखानाय समाव बियो ओ बोसोरारि सोलोंनायखौ लानो हायो ओ दि सेथि बोसोराव मा सोलोंखो एबा मा मा मा सो बुजिनो हाखो बेखौ माने सोलोंनानै गुबुन मोनसे थाखोसिम बारनायाव सासे फोरोंगिरियानो मदद खालामो सासे फरायसानि बिफावाव फोरोंगिरि सासे फोरोंगिरिया फरायसानि ओ मा होनो बिफाव सोमजिनायखौ आं बुंनो हागोन जे सासे फरायसाया बैनि माखासे आखल आखु थानाय जानाय लोंनाय आरो माखासे फोरोंनाय बै फोरखौ बेसोर गोरलैयैनो सोलोंनानै लानो हायो मोजांनि बाथ्रा बुंनानै आं मोजांनि बाथ्रा बुङोब्ला सासे फोरोंगिरिया मोनसे जायगायाव उमुख नुदों जेनेबा माबा मोनसे खालामनानै एबा जायगा बेरायनानै माबा मोनसे नुबोदों बेखौ खौ बियो खोन्थानानै बै सासे फरायसा सेया बैनि खोनथानायखौ गोसोखांनानै बा इमाजिनेसनाव लांनानै बियो मोनसे सानहरनाय फैगोन आरोना आ ए औ आं नै बे जायगायाव बेरायनानै फैबाय बेरायनानै बेरायनानै फैदों। होननानै माने गावखौनो जे एकदम बेरायनानै फैनाय बायदि मोनगोन आरोना सासे फोरोंगिरिनि फोरोंनायाव आरो लोगोसे गाज्रिनि खे खेथ्रआव आं बुंनायबा गाज्रि मानि बे मोनसे जेनेबा गोरोन्थि फोरोंनाय जेरै आं बुंनो हागोन सासे फोरोंगिरि रिया माबा मोनसे फराय माबा मोनसे माने स्पिलिं एबा बानानखौ बावलाङोबा एबा गोरोन्थि फोरमायोबा बेयो मा होनदों बैयो जाय फोरोंगिरि बैनि
जा फोरोंदों बेखौल' लागोन बिथाङा मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव सासे फोरोंगिरियानो खोन्थाखादों जे स्कुलाव माबायदि फोरोंदों जेनेबा जोङो बुं हमनानै लानो हायो जोङो ओ दाख्लैसो आङो खोनानो मोन माने सासे फोरोंगिरिया मोनसे माबाखौ माने गोरोन्थि माने बानानै दा होफ्लांदों आरोना जेरै जोङो फरटि स्प्लिनखौनो हमना लाबोगोन जोङो जेनेबा एफ अ इउ आर टि वाइ बेखौ जोङो जेनेबा सासिन फोरोंगिरिया फरथि हमना होदोंनो मा होनदों बैयो जाय फोरोंगिरि बिनि फोरोंनाया गोरोन्थि जाबाय ओमफायो जेनेबा सासे उन्दैयाथ ओम बै जाय फोरोंगिरि बिनियावसो सोलोंनानै लागोन ना ओमफ्रायो बैयाव माखासे जे जेनेबा बै सानियाव सोंनायाव जोङो फरटिनि स्पेलिंखौ सोंनायाव जेनेबा बोरैबा सोंफ्लांनायाव जोङो ओ बै गथ' फरायसाया ओन्दै फरायसाया बे माने फरटिनि स्पेलिंखौ होनगोन आरोना जेरै जों दा फोरोंगिरिया फोरोंदों बेबायदिनो मा होनदों गोरोन्थिखौ ओ थाबैनो मा खालामनानै लागोन हमनानै लागोन एबा गोसोआव लागोन आरोना खिन्थु जोङो फरथिनि सिगाङाव जोङो एफ अ इउ आर आर टि आ जाया आरोना एफ अ एफ अ आर टिवायानो जागोन आरो बैफोरबायदिखौ ओमफाय ओम बेबायदिनो माखासे गोबां दंबावो नोंथां फरायसानि गोहोम खोख्लैनाया नोंथाङा आंनो जेनेबा फोरोंगिरिया समाजाव माबायदि गोहोम खोख्लैयो बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो ब्लाबो आंनो खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा
खोनासंलांदो फोरोंगिरि बुंबाथ' नोंथां जों माथ्र फरायसाफोरखौ फोरोंनाय बेखौल' जोङो बुंनो थाङा बा फरायसालिफोराव फोरोंनाय बेखौल' बुंनो थाङा जोङो फोरोंगिरि बुङोब्ला गोबां बिबां मा गुबुन गुबुन आयदानि माबा मोनसे हाबा हुखा फोरोंनाय बेखौनो जों फोरोंगिरि बुंनो हायो जेरैहाय जोङो लेखा फरानि बागैनो होन माबा मोनसे खेला दुला गेलेनायनि बागैनो होन आरो जेनेबा माबा मोनसे हाबा हुखा मावनायनि बागै होन फोरोंनाय बेखौनो जों फोरोंगिरि बुंगोन ना बिसोरखौ जोङो बिसोरनि मुंखौ आलादा आलादा मुङै जोङो गाब ज्रिनाय जायो आरो ओ सुबुं समाजखौ दालांनायाव फोरोंगिरिया गोनांथार बिफाव लायो आरोना नोंथां जेनेबा बिसोरो फोरोंगिरिल' नङा नाथाय बिसोरनि मा जायो जोङो बिसोरो जोंनि बोसोनगिरि लामा दिन्थिगिरि आरो माखासे रल मडेलबो होनना जों बुंनो हायो आरो नोंथां उम थिग बेबायदिनो फोरोंगिरिया जोंनो मा होनदों गियान होनायाव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरखौ सोलोंथायारि गियान जों लोगोसे मा होनदों रोंगौथि होयो जायजों बा जाय फरायसाफोरखौ जिउआव जाफुंसार जानो आरो समाज बिहोमा होनायाव मदद होनो थाखाय बिसोरो फरायसाफोर खौ माने सोलोंथाइ होयो आरो नोंथां थिग बिदिनो गथ'फोरनि बा फरायसाफोरनि आखल आखु दानाय बेनि बागैबो बिसोरो मा खालामो बिसोरनि जि गोसो बेखौ गोथारथि आब्रुथि मान बिब बा म सनमान हानजायारि हाबा बायदिसिना बोसोनफोरखौ बियो फोरोङो फोरोंगिरिफोरा जायखौ फरायसाफोरा मोजां नोगोरारि जानायाव मदद खालामो आरोना थिग बेबायदिनो इयुन जोलैफोरखौ लामा दिन्थिनायाव फोरोंगिरिया मैखोम बाहागो लायो बा जेनेबा फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरखौ बिसोरनि रोंगौथि मोजां मोननाय जिउ राहानि लामाफोरखौ दिहुनायाव मदद होयो आरो बिसोरो इयुननि जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानो थाग थियारि खालामो फोरोंगिरिफोरा माबेबा समाव माबेबा जेंनाफोर जायोैबा बेजों बे जेंनानि गेजेरजों माबायदि सौसिलांनांगौ बेफोरखौ फोरोंगिरिफोरा माने फरायसाफोरखौ इयुननि थाखाय थाग थियारि जाहोखायो आरो थिग बेबायदिनो समाजारि जौगानायाव बुंनो हायोबा समाजाव माबायदि बाहागो लायो होनना बुङोबा जोङो जेनेबा समाजाव माबा मोनसे हेफाजाब होनाय बा सहायलायनाय बुजिलायनायखौ थुलुंगा होनानै फोरोंगिरिफोरा मोनसे गोरोबलायनाय आरो दावगालाव समाज मदद होयो जेनेबा माखासे गामिफोरावनो बुंनो थांङोब्ला जोङो नुनो मोनो जे मोनसे सांग्रांथि मेलफोर बिदि बायदिसिनायाव जोङो गुबुन साख्रियावला सुबुंफोरनि गेजेराव जोङो फोरोंगिरि सुबुंनि जि बानबुंथाय होन नायबा बिबुंथि लाखिनाय बेफोरखौ जोङो बांसिनै मैखोमै नुनो मोनो आरो बिसो बिनि बैफोर बानबुंथाया बा बिबुंथि होनाय बेफोरो मैखोमै गनायजाथाव जायो आरो बांसिनानो जों बेफोरखौ नुनो मोनबोदों आरो बांसिनानो जोंनि गामि ओनसोलफोरा बा जोंनि समाजा बांसिन फोरोंगिरि बा गेजेर गेदेर ओ फोरोंगिरिफोर बा गोजौ थाखो बा जेरैहाय जोङ कलेजफोरनि बुंनो हागोन बा जौमा फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरनि बानबुंथायफोरा जोंनि समाजाव गनायजाथावै बिहोमा होलांगासिनो दं थिग बेबायदिनो सोलोंनायखौ फोरोंगिरिफोरा थुलुंगा होयो जेनेबा फरायसाफोरखौ मा जोन जोङो बिगियाननि माबा बायदिसिनाजों जोङो दावखोनो बा थुलुंगा होयो बा बिजिरनो थाखाय जोङो आरो जिउखौ जिउ नाङै सोलोंबाय थानायखौ जोङो बेयो मा होनो फोरोंगिरिया थुलुंगा होयो आरो जेनेबा हादर दानायाव जों फोरोंगिरिफोरा हेफ हेफाजाब होयो मोनसे हादरनि जौगानायनि थाखाय लेखा गोरों सुबुं अनजिमाया गोनांथार आरो बे सुबुं अनजिमाया बे गोरों लेखा गोरों सुबुं अनजिमा गोनांथारखौ सोर सुफुङो होनोब्ला फोरोंगिरिफोरा गथ'फोरखौ बा फरायसाफोरखौ फोरोंनानै सुफुङो आरो थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला फोरोंगिरिफोरा माने गोग्गो सोलोंथाइ आरो गुन गोनां जौगानाय सोलोंथाइ होनानै गासै बिथिङावनो फरायसाफोरखौ रोंगौ बा रोंखा राखा हाबा आखा फाखा खालामनानै इयुनाव गोजौ थाखोसिम दावगालांनो थाखाय थुलुंगा होयो आरो जेब्लायबो थिग बेबायदिनो खायफा खायफाथ' थाखायो नोंथां जेनेबा फोरोंगिरि खायफाया माने नेगेटिभ बा मा होनदों बेखौ उल्था एसे बुजिनाय थायोना खायफाया बिदि थायो अब्लाबो नाथाय बिफोरनि बागाव बा फोरोंनायनि बागाव फरायसाफोरनि बागायाव माने बेफोर फोरों बिसोर फोरोंगिरिफोरा बिदि गाज्रि साननायखौ लाबोआ आरो मानो होनब्ला गासैबो जे फोरोंगिरिफोरानो जोंनि इयुनखौ दायो बा जोंनि हारिनि हादरनि बेफोरफोरखौ इयुनखौ दागिरि होनोबा जोंनि फोरोंगिरिफोरखौनो जोङो बुंनो हायो आरो मानो होनोब्ला गिबियाव जोङो गिबियाव जोङो मा होनो बिदिनो सासे गथ'नि आखल आखु गियान दागिरि थ' होनोबा जोङो न'खरखौ बुंनो हायो थिग बिदिनो न'खरआसो जोंहा हमना ला जोङो न'खरावहाय बांसिनानो थाम ब्रै बोसोरल'सो गथ'फोरखौ न'खराव मोजाङै नायनाय जायो फोरोंनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो फरायसालियाव एंगार हरनाय जायो फरायसालियाव एंगार हरनाय लोगो लोगोनो मा जायो
फोरोंगिरि
फोरोंगिरियासो बे गथ'खौ जोङो नायनो गोनां जायो आरो बे गथ'नि जानाय लोंनायफोरा माबायदि सोलिदों ना सोलिआखै आरो बेफोरखौबो नायो गाननाय जोमनायनि बागैबो नायो आरो देहानि साखोन सिखोनखौबो फोरोंगिरिफोरानो नायो सब फारफ्रोमबो बिथिखौ नायनानै सोलोंनाय बायदिसिना खौ नायनानै फोरोंगिरिया सासे सासे गथ'नि दायथ'खौ बा सासे गथ'आ माबायदि हाबा मावनांगौ बेखौ नायो आरो नोंथां बिदिनो बुंनो थाङोब्लाथ' फोरोंगिरिया माने सासे फरायसाखौ ओ इयुनाव साख्रि बाख्रि मोननायजों लोगोसे जुदि साख्रि बाख्रि मोनाब्लाबो माबायदि थांनानै था थानांगौ बा संसाव माबायदि मोगा मोगि खालामनांगौ बेफोरखौखा रोंखा राखा खालामनानै होखायो आरो नोंथां बिदिनो नोंथां गासैबो फरायसायाथ' फरायनानै साख्रिखौ मोनथारगोन बेथ' नङा जाहैबाय बेनिखायनो औ औ बेनिखायनो बिनो माने बे गुबुन राहा लामा नागिरना लानो थाखाय फोरोंगिरिया बेखौ खाबु होयो आर ना बिदि बिदि मावनांगौ बिदि बिदि खालामनांगौ होननानै अब्ला नोंथाङा बेफोरनि सायाव एसे मिथियोब्ला आंनो फोरमायना होनो हाबावगोन नोंथां आरो नोंथाङा आसा खालामदोंदि नोंथाङा आंनि बुंनायफोरखौ मिथिबाय मिथिना मोनबाय
औ औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नोंथाङा जे बाथ्रा बुंनो जेनेबा जों माबा मोनसे फिथाइ मोननो थाखाय साख्रि बाख्रि नागिरनो थाखायल' जोङो फरायना फराया नोंगौ नोंथां बियो खिन्थु जोङो मा माखासे जोंनि जिउ दाहार दानाय राहा लामायाव जोङो गावनि ए गावनि मा होनो जिउखौ जों दैदेनलांनायाव गोरलैयैनो मदद सुफुङो आरोना एबा खालामो